औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांङा खोनादों ना आंनि होननायखौ?
औ-औ खोनादों।
औ अब्ला नोंथांङा दायो मा खालामबाय दंङ?
अ ओरैनो दंङ आं दायो।
औ आंबो ओरैनो दंङ नोंथां अब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ खौ माने एम्फौ-एनला जेबा एमफौ हाग्रायाव माने इदिनो मोननाय एमफौ ए ला सिखिरि बेरेफोर नोंथांङा बेफोरनि मा-मा एम्फौ अनलाफोरखौ मिथियो नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथांङा।
गोबां रोखोमनि एम्फौफोरखौ जोंङो नुनो मोनो जेरै मोस्रोम-मोस्रोम गु गुसेंग्रा जायफोर हायाव थायो खैजिमा ओ ओ गान्दोवला ओमफ्राय बेरे
औ
ओ मा होनो खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ ओ गुमा बेफोरो गोबां रोखोमनि एम्फौ थायो जोंहा एमफेव एनलाफोरा बिलाइ बिलाइफोर जायो जेरै- ओ माबाफोरा ओ गुमाफोरा गुमाफोरा बिलाइ-बिलाइ जानानै थांना थायो आरो ओ गुसेंग्राफोरा गुसेंग्राफोरा बिलाइ जानानै थांनानै थायो जोनाय ओमफ्राय ओ मोस्रोमफोरा जाहा हा-हायाव थायो हा-हायाव गुदुं खुरनानै ज-ज था थायो बिसोरो। ओमफ्राय बिसोरो बिसोरखौ जोंङो ओंखामफोरखौबो जेनेबा होदो हो था ओंखामफोराबो गोरैला बायनानै थाबाथाय ज-ज-ज थिखा थिखांनानै लांनानै गुदुं सिंङाव लांनानै जाहैनायखौ नुनो मोनो। जोहा बे-बे-बेरे जोहा बेरे दंङ बेरेया बिबारफोरनि बिदैफोरखौ बिदैफोरखौ सोबो। बि-बि-बिया रा। गुबुन-गुबुन रोखोमनि बिबारफोरखौहाय जेब्ला। बि गोदान बिबार बारो अब्ला बि-बिदै ओंखारो बिसोरो बेफोरखौ लांनानै। ओ बेफोरखौ बिदैफोरखौ सोबो आरो जोंना माबा ओ बिदै सोबो आरो सिखिरिफोराबो बिबारफोरनि बिदैफोरखौ सोबो। दा खैजोमाया खैज खैजेमाया बांसिनानो थाइजौ दंफांफोराव थायो बांसिन थानायखौ जोंङो नु नुनो मोनो बिसोरबो ओ बिस बिसोरबो ओ दंफांनि बिलाइफोरजों नलु न' बानायनानै ज' ज'-ज' थायो।
औ नंगौ।
ओ गुबुन-गुबुन ओ गुमाफोराबो हाग्रा-हाग्राफोराव हा जानानै जेनेबा दु ओ हाग्राफ्राव बा-बासथाबनानै थालाबायनायखौ जोङो नुनो मो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांआ-नोंथाङा मा-मा रोखोमनि एम्फौफोरखौ मोनथियो एसे फोरमायना गोन नामा?
औ एम्फौ माने होननानै बुङोब्ला माने गोबां रोखोमनि एम्फौखौनो मिथिजायो माने जों मिथिंगायाव माने गोबां रोखोमनि जेनेबा जौसेनिबो बारा माने एम्फौ एनलाफ्रा माने थां नानै दं होन्नानै मोनथियो ओ जेरावहाय गिबियावनो एम्फौ-एनला होनना नानै बुंओब्ला माने जोङो बांसिनानो मोस्रोम। बिदिनो मोज्लाय बा खोजोमा। सिखिरि गान्दौला बिदिनो खुसेंग्रा बा खांख'मा ओमफ्राय बिदिनो थाम्फै-थाम्फै दांग्रा बे रे गुमाफोर बिदिनो। माने गोबां रोखोमनि एम्फौफोरखौ माने जोङो मोननो हायो आरो ना एम्फौ सुमुफोर। बा एम्बुफोरबोथ' बिसोरबो गासिबो माने। एम्फौ एनलाफोरावनो गोलैजोबो होननानै मिथिया बेफोरनि गेजेरावनो नो माने बिसोरनि जिउ राहाफोरा। माने इदिनो गिबियाव मोस्रोमनि होननानै बुंओब्ला मो नि जोंनि थांनानै थानाय जिउ राहाआनो जाबाय माने। बिसोरो माने ओदिनो गोदै बुस्थु माने जेरै- सिनिफोर बे फोरफोरखौ माने जानो गोथाव मोनो आरोना मोस्रोमा बिदिनो सिनिफोरखौ जानानै माने बिसोरो गावसिनि थाग्रा। ओ सि ओ मोस्रोमफोरा बांसिनैनो गुदुंबा गुदुङाव थानो मोजां मोनो बा हायाव थानो मोनो मोजां मोनो हा सिङावहाय बिसोरनि। थांनानै थानाय जिउराहाफ्रा माने ज' ज' आरो ना माने। गावजों गाव हेफाजाब होलायो बिदिनो गावजों गाव मदद होलायो बेफोरखौ माने मोस्रोमखौ नुनाय मोनो आरोना थिग बेबादिनो खोजोमा खोजोमा होननानै बुङोब्ला खोजोमाया माने फिफांसा फिफांसाफोराव खोबनानै थायो आरोना ओ बिसोरनि थांनानै थानाय राहायानो जाहैबाय माने बिसोरो बिदिनो बिलाइफोर जायोबा बिसोरबो गोदै बुस्थुखौ जायो बिदिखौ जायो आरो ना मा खोजेमाफोराबो बिदिनो फिफांफोराव बिसोरो गावनि खदैजों थोबनानै थानायखौ मोनथियो आर ना बिदिनो थाइजौ फिफांफोर खान्थाल फिफांफोर बा लिसु फिफांफोर बिदियाव माने खोजिमा फोरा बांसिनै थोबनानै थायो आरो ना बुरजा बुरजानो खोजिमाया बिदिनो गोजा खाालारनि जायो बेखौ मिथिनाय जादों आरो ना आरो गो रोखोम गोबां रोखोम रोखोमनि थायो होनना मिथिदों खैजोमाखौ नाथाय बांसिन गोजा खालाारनि होननानै मिथियो आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दङ बिदिनो थाम्फै थाम्फैया बिदिनो ओ दाखोर दाखोर जालायाव थायो होनना मिथियो आरो थाम्फैया माने बिदिनो बिदै दैयो होननानै मिथिदों बिदिनो गाज्रि गे साव गोफोन जायगायाव थायो होनना मिथिदों आरोबाव माने थाम्फैया माने जेनेबा थै थै लोङो होननानै बेखौ मिथिदों माने गुबुन माने सुबुं जेनेबा सुबुं माहारिफोरनि न' न'नि दांखोर दाला गारनायाव माने थायो होनना मिथिदों आरो आरोबाव बिसोरो माने बिसोरनि थांनानै थानायाव बिसोरनि जानाय आदारा माने थै होननानै मिथिदों आरोबाव जोंहा बिदिनो दङ सिखिरिफोर सिखिरिफ्राथ माने नायनो स समायना बिदिनो ओ नायनो समायनाजों लोगोसे बिसोरो मिथिंगायाव माने बिबारफोर बिबारफोरनि माने बिदै सोबनानै थांनानै थायो बिदिनो गोबां रोखोमनि सिखिरिफोर दं गोजा गोमो गोथां गुफुर गोसोम गोबां रोखोमनि सिखिरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो जोंहा मिथिंगायाव बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ गुमाफोर गुमाफ्राबो बांसिनखौ जोङो गांसो जानाय नुनाय नुनो मोनो ओ बिदिनो गुमाफोर गांगांगुफोर बेफोरखौ माने गांसो जानानै थांनानै थानाय नुनो मोनो आरोना खुसेंग्राफोरखौ आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे माने गोबां एम्फौ एनलाफोर दङ जेरै बेरे होननानै मिथियो हानि बि होननानै मोनथियो माने ओ बिनि बिदै माने बिनि ओ बाहाया माने थुबजा थुबजा जायो आरो ना ओ जायफोरनि माने बिदिनो गोबां रोखोमनि बेरेफोर दङ ओ जोङो माने खायफा बेरेफोरनि माने बिदै फ्रा माने फिसाफ्रा माने जानो गोथाव जायो आरोना बिसोरो माने बि नि माबाया जानो गोथाव आरो बेरनिया बिदैयाबो लोंनो गोैदै जायो बियो बेरेयाबो बांसिनानो बिदिनो बिदै बिदिनो मालाबा समाव लिसु बिबारनि बिदै खिलिनाय थाइजौ बिबार मावलिनायनि बिदिनि माने बिदिखौ सोब नानैहाय बियो माने गावनि बेसर बिबारफोरखौ सोबनानै माने थांनानै थायो आरोना जायनि जाहोनाव माने बेरेनि फिसाफ्रा गोथाव जायोबा बेरेनि बिदैफ्रा गोथाव जायो होननानै मिथिदों आरो ना बिदिनो आरोबाव गोबां दङ जेरै ओ मा होननानै बुङो बेखौ खुसिंग्राफोर खुसिं ग्राफ्रा माने हा सिङाव हा खुरनानै थांनानै थानायखौ नुनो मोन जोंङो आरो बिसिनि जानाय होननानै बुंब्ला माने बिसोरो बांसिना गांसोखौनो जायो गांसोखौनो जायो होनना मिथिदों आरोबाव ओ बिदिनो खुसिंग्रायाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै बालायाव खुरनानै थाग्रा आरो हायाव खुरनानै थाग्रा बिदि मोननै रोखोमनि मोननो हायो आर ना खुइसिंग्राखौ बिदिनो जोंहा जोङो बेमा दंङ बेमाखौबो जिब माबायाव एम्फौ एनलायाव थायो होननानै मिथियो जेरै बेमायाथ' माने न'फोरावबो थायोबा हाग्राफोरावबो बेमाया माने गावनिफ्राय ओ खिथुनि माबानि गेजेरजों माने बियो ओ खुन्दुं खुन्दुं बख'यो आरोना जायनि गेजेरजों बियो माने न'फोरावहाय माने सोंनानै थायो आरोना बिसिनि जानाय जिउरा हाया बिदिनो एम्फौ एनलाखौ बिसोरो जानानै थांनानै थायो आरोना बिसोरो माने रि बिसोरनि जानाय आदारा माने जेनेबा बेमाया जेयाव गावनि जेयाव फोनांनानै जिउ जुनार एम्फौ एनला फिसा फिसाफोरखौ जेरै मालाबा समाव सि खिरिफोरखौ बिसोरो फोनाङो बिदिनो हाग्रायाव मोननाय गुमा फिसाफोर गुमा गिदिरफोर गान्दुलाफोर बेफोरखौ माने गावसिनि जेआव फोनांनै बेखौ साख'नानै दोननानै उनावहाय गावसोर आदार उखैबा जा यो आरोना आरोबाव जों बिदिनो बांसिनै मोनथियो एम्फौ सुमु होनो जाय खौ माने बेफोर माने सुबुं फोरनि देहायाव नांङोबा माने सिथरफोर बा माननायफोर जायो होनना जों बिसोरबो माने ओ गांसोखौ जानानै थांनानै थायो औवा माबा बिलाइफोरखौ आरो जोंहा एम्फौ ओ एम्फौ सुमुआबो माने आलदा रोखोमनिबो दं आरो जेरै ओ इन्दि एम्फौ होनो जाय खौ जोङो माने बियो माने जाजायो होनना मिथियो जोंनि इन्दि एम्फौखौ।
अ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि एम्फौखौ मिथियो
औ औ जोंनाव मा होनो खाय से रोखोमनि एम्फौ एनलाखौ जाजायो खायसे रोखोमनि एम्फौ एनलाखौ जाजाया जोंना जेरै मा होनो जा ओ गुसेंग्राखौ जायो। बोर बोरबिलाखौ जायो आरो जा उरि उरि एम्फौ जेब्ला उरिया लाइन लाइन हो लाइट जोंङो अब्ला इसोर हासिंनिफ्राय ओंखा ओखारबोनानै ओंखारबोयोब्ला बेयावहाय गामलायाव बा थोरसियाव दै दोनना दोननानै होबा बिसोरो ज' ज' गोलैयो गोलैनायखौ जाहा जायो। ओमफाय बेरे ‌ बेरेखौ जाहा ओ बांसिनानो बेरेफोरा बिदै दैयो ओ बेरे मोदैयाल'सो बिदै जायो ओम रोसि जायो नालाय बांसिन बे जेरै औ। मो जथा बेरे मोखौ सालाय बेरे बिसोर थ' बांसिनानो जा बिदैसो दैयो बेरे मोदैयाल'सो बि मोदै ओ रोसि थायो आरो बिदै बो जायो बेना। ओमफ्राय जाहा माबा खैजिमा दं खैजिमाखौबो जाहा जाजायो। गासिबो एम्फौ एनलाया जाजाया माखासे एम्फौ एनलाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ जोङो बिदिनो बांसिन एम्फौ जानाय नुनों मोना थेवब्लाबो जों माने जोंनि माने जायगायाव मोननाय एम्फै एनलाफोरखौ माने बांसिनानो जानाय जायो नंङा होनबा ना नोंथां? आरो बि सोरनि थावनायाबो गोथावानो होनजायो बिसोरखौ संनानै जायो बा आरो बिसिनि बिसोरखौ जानानैबो माने मालाबा समाव बिसिनि जानाय आदारनिफ्रायबो माने जोङो सकति मोननो हायो होननानै मिथियोना नोंथां नाङा होमबा? औ।
दा जेरै बे ओ मो बेरे मोदैफोर खौ जाहा जेरै गथ' गोरलैनि ओ ओ सालायाव गार सालाया गाज्रि जाबा दोलाबा जोंहा बेरे मोदैफोरखौ फुननानै होबा मो जां जायो होननानै जों मिथिनानै मोनो गोबां मुलाम्फा मोनो जोहा बेरे जाहा एम्फौ फौ एनला बेरेफोरनिफ्रायबो जोबां मुलाम्फाखौ जोङो ओ मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ दे अब्ला थां समाबो जाबाय अब्ला जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसैना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।
औ